हेल'
औ नोंथां ओ गोजोन बेलासिनि नोंथां।
औ गोजोन बेलासिनि नोंथां।
ओ नोंथाङा दा फ्रि दं नामा? अ खबरफोरा माबायदि नोंथांनिया?
खबराथ' बेनो नोंथां गरम बोथोरथ' मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो दङ। नोंथाङा माबाफोर रायलाय नंदों नामा आं जों हेल'
फरायनो हरदों नोंथां आं एसे नोंजों ओ खोथा सावरायनो नोंथां
अ अ अ
नोंथां नोंथाङा बैसागुनि बागै आंनो एसे फैयो आरो मा माखौ माबायो
अ जोंहाथ' बर'नि आंगो फोरबो होमबा बैसागोआनो नङा होमबा नोंथां औ ओमफ्राय जोंहा माने बैसागु गैयाबाथ' बर' हारिया मोनसे माने हारि माबा गैया होननाय बायदि माने बैसागोआनो बर'नि आमाय थुखुल गोरबो बिखा जाहैदों
औ
माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा बैसागु खुंनानै बैसागु फालिबोनाय सुबुंफोर ओमफ्राय जोंहाथ' बैसागोआव गोबां नेमखानथिफोर दङ
औ
जा बैसागुनि एक थारिखाव माबा मोसौ थुखैनाय जायो
औ नोंथां
ओमफ्रायहाय बिदिनो बे बैसागो बेखौ जोङो मोसौनि बैसागो होनना बुंनाय जायो माने एक थारिखखौ ओमफ्राय नैथि थारिखाव माने जोङो मानसि दुमसिया आराम दुगैस्रां लोबस्रां गामिनि उनदै गेदेरखौ गासिखौबो माने सनमान लायो
औ
माने गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ माने सनमान होलायनाय जायो आरो ओमफ्रायहाय
बेनि उनावहाय जोंहा फैयो माबा बिदिनो रंजानाय बाजानायनि दिन ओमफ्राय जोंहा बैसागोआव बिदिनो गोदान गोदान जि गानग्रा जोमग्रा गाननानै माने जोंहा बैनि न'खर बैनि न'खर माइरं मागियो आरो माइरं नङाबा दावदै ओमफ्राय नङाबा फैसा ओमफ्रायहाय बेनि उनावहाय जोंहा थ' बैसागो मोसानायाव गान ग्रा जोमग्रा बर'नि माने आंगो नेरसोन दंखायो नङा होनबा बेफोरो माने आर'नाइ गामसा दख'ना बेफोरबायदि गाननानै मोसानाय जायो आरो ओमफ्राय जोंहा बैसागो समाव न'खर न'खर हाबनायाव माने जोंहा खाम जथा सिफुं लानानै माने न'खर न'खर हाबो आरो ओमफ्रायहाय गोदोनि दिनाव माने बिदिनो सोलियोमोन ओमफ्राय गेजेर मुगायाव जोंहा एसे बेबायदि खाम जथ था सिफुं लानाया गोबां खमायदोंमोन आरो औ
औ आरो नोंथांमोनथिं सेंग्रा सिख्ला मोसा
औ जोंनिथिंथ' सेंग्रा सिख्लाफोरा मोसायोआनो
बिदिनो सेंग्रा सिख्लाया जोंहा खाम जथा सिफुं माने बर'नि आंगो हारिमु दामग्रा देग्राखौ लानानै मोसायो आरो
औ नोंथां औ
ओमफ्राय बिदिनो जोंहा रंजा मोसा माने बैसागोनि एक थारिखआव जोंहा साथिथि जानाय जायो गोखा गोखाै मैगं खांनानै औ आं
नोंथाङा नोंथाङा दिनै नोंथाङा दि सा साथि होनदोंना
औ
औ बिनि ओ बागै मा मा खालामो मा मा जायो
औ औ हागोन नोंथां जोंहा माने बर' हारियाथ' गोदोनिफ्रायनो माने हाग्रा बंग्रानि फ्राय मैगं मैला खांनानै जाग्रा हारि नङा होमबा ओ आमफ्रायहाय माने बर'फ्रा माने मिथिंगानि बिखायावनो बे साथिथि मैगंखौ खांनानै जायो आरो ओमफ्रायहाय बे साथिथि मैगङाव जोंहा बिदिनो गोखा गोखै
औ नोंथां
ओ मानिमुनि मानसि गालदेब खिफि बेन्दों बायदिसिना होनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो हाग्रानिफ्राय माने सातथा मैगं खांनानै जायो
औ नोंथां औ
बे जानाय जाहोनखौथ' नोंथाङा जानांगौ मानि थाखाय जायो
औ औ औ नोंथां औ मिथियो
औ सातथा मैगं जायनायनि जाहोना माने मानसिनि देहायाव माने बेमार आजार जाहाथे जानो हाया आरो
माने बेमार आजारनिफ्राय गोजानाव थानाय आमफ्राय जोंहा बैसागो हिसाबै जोंहा बेयाव बर'नि दोरोङारि मोनसे लोंनो लोंग्रा आगजु दंखायो जुमाय माने बे जु बे जुमाया मोननै रोखोमनि हा हेल' ओ मोन सेखौ जुमाय गोरान होनो बेखौ जुमाय सेरेब होननानै मिनथियो आमफ्राय मोनसेया जुमाय गिसि ना बेखो बेखौबो जों जों माने बर'नि दोरोङारि बेफोर मोन लोंग्राया
औ नोंथां
ओमफ्राय जोंहा माने जुमायखौबो लोङो होमबा माने जोंहा माने खामानि दामानि मावनानै एसे मेंगानायनि मानायनि थाखाय लोङो आरो
औ नोंथां औ नोंथाङा नोंथाङादि जि नोंथाङादि जि ओ जुमाय गोरान होदों ना बे जुमाय गोरानाव मा मा होनानै मा मा होबा जुमाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन
अ औ अ जोआ जुमाय गोरानाव माने एमव होनाय जायो हा एमावखौ जोङो माने
ओ बिदिनो माबोरै बानायो होमबा एमाव बानानि बानायनायनि प्रसेसा दंफां राखेब ओमफ्राय इदिनो गोबां बायदिसिना हाग्रानिनो बुस्थुफोर होयो हाग्रायाव मोननाय जिरादफोर आमफ्रायहाय बेखौ माने जोङो माइरंजों बानायनाय जायो ओमफ्राय बेखौ बिदि माबानानै ओ लगायनानै फुनलानानै माने जों इखौ लादु बायदि फिथर फिथर खालामनानै फोराननाय जायो आरो बेखौ आमफ्राय फोराननानै जोंहा जुदि बे जायोब्ला जुमायखौ माने जोंहा
हेलौ
सोनानै दोनो जुमाय गिसिआवबा ओमफ्राय बे जुमाय गिसिआव जोङो एमाव फुन लानानै मास मोनसे बा मास मोननै दोननाय जायो आरो ओमफ्राय बे जोङो सरनानै लोङो ओमफ्राय जुमाय गोराननियावबा माने हाजो बायदि मोनसे थौ जाबखोनाय जायो जाबखो जाबखोनो बवहाय माने जोङो फाइभ बाहायनाय जायो ओमफ्राय बे गोजौथाराव जों दै होयो गेजेरावहाय जोङो फायला होनाय जायो ओमफ्राय बे थौनि दैनिफ्राय खफ जानानै माने बे फायलायाव लासै लासै हाबफैयो आरो ओमफ्राय बे फायलानिफ्राय गसर गसरनो पाइपजों गबोनानै दैया माने गाहायाव बे पाइपनियाव बथलफोर माने माबानानै दोननाय जायो आरो गायसननानै ओमफ्राय बे बोथलाव लासै लासै बे खफ दैयानो हाबफैयो ओमफ्राय बे खबर दैखौनो जों जुमाय होननानै सानना लानाय जायो आरो ओमफ्राय उम ओमफ्राय नोंथाङा बैसागोनि बागै माबाफोर खिथानो हागोन नामा
हागोन नोंथा हागोन नोंथां नोंथाङा जि बैसागु मोसानाय सानायानाय सेंग्रा सिख्लानि बागै नोंथाङाथ आं नोंथांनि एसे फोरमायना होनो हागोन
औ दोनै फोरमायनाय
जोङोथ सेंग्रा सिख्लाखौ जोङो आदजोन बिदिनो सल्लजोन मोसायो आरो हिनजाव साब्रै हौवाफोर हौवाफोर साब्रै
उम उम
आतजोन आथ जरासो मोसायो जों बिदिनो आरो सय जराबो मोसायो जेरै जोङो गावनो सुजुनाय सल' मेथाइ खौ लानानै जोङो सेंग्रा सिख्ला बैसागु मोसायो आरो औ जोङो बिदिनो बादाय बिलायो मायो आरो जोंनि बैसागु बिदि सल'वाव जोङो खाम सिफुं सेरजा, जथा, लइग्रिद, गंगोना बायदि बायदि खौ लानानै जों बैसागुआव गाजा गोमजा मोसायो आरो नोंथां
औ औ
औ आरो गोदोनि दिनावथ गोदोनिफ्रायनो जों नुबोनो मोनदों गोदोनिफ्रायनो सेंग्रा सिख्लाया मोसाबोगासिनोनो नोंथां औ नोंथांमोननिथिंबो गोदोबो मोसायो दाबो दानियाबो मोसायो नामा नोंथां
औ औ जोंनिखि जाहैबाय बिदिनो गोदो गोदाय मोसायो ओमफाय गेजेर ससेयाव जोंना माने बेबायदि खाम सिफुं जथा लानानै मोसानाया जोबबायमोन आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय नै दा आथिखालाव एसे एसे जाखांफिननो हमबाय बेबायदि खाम सिफुं लानानै मोसानाया
जेनेबा बेदि बैसागु मोसानायाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा मा मा गानो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन
औ औ दाथ बैसागु मोसानायाव बर'नि आंगो आरिमु गानग्रा दंखायो नाङा होमबा जेरै दखना आर'नाइ फास्रा बायदिसिना ओमफ्राय बेखौबो गाननानै मोसायो हौवाफोरा जोंहा गामसा गानो ओमफ्राय आरननाइ लायो ओमफ्राय गोदोनि दिनावथ साद्रिफोरखौनो लायोमोन ओमफ्राय आथिखालनि मुगायाव आरननाइ गस्ला बायदिसिना गानग्रा जाबाय आरो
औ औ
औ ओमफ्राय बिदिनो लोगोसे जोंहा माने जोंहा लोगोसे बेवहाय सिफुं जथा लानाय जायो आरो
औ औ
ओमफ्राय नोंथाङा बे बर'नि जि आइ तेग मोननाय आंगो हारिमु दामग्राफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा मा मा आगजुआ माने जोंहा जि आइ तेग मोनखो
औ हागोन नोंथां
दोननाय बुंनाय
जोंहा माबायाथ' सिफुं खाम बेफोरथ' मेन जाखाबाय नोंथां नङा होमबा औ बिदिनो सिफुं सेरजा जथा लायग्रि बेफोरो जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि दामजुवखा आरोना नोंथां।
औ औ
औ आरो नोंथाङा माबा मिथिबावनो लुबैदों नामा आंनिफ्राय बैसागु बागै
बैसागोनि बागैथ' मिथिनो गोनाङा बेखिनियानो थेवबो आं मोन सोंबावसै गरखाखौ माबोरै गरखाया मा गरखाखौ मा आजुजों दाम
औ नोंथां नै गरखाखौ जोङो औवा गोरा नङाबा गोथां जोङो गोथांखौ दाननानै जोङो दाननानै सिंखावनानै फोरानोबो आरोना नोंथां। औ आरो जों बेखौ आखाइ फारनैजों दामनाय जायो आरो ना नोंथां
औ
औ नोंथां मिन्थिं बिदिया सोलिया नामा गरखा दामनायफ्रा
जेनिखिबो सोलियो नोंथां बैसागुआवनो जों बेफोरखौ बायखायो नालाय औ बिदि बिदिबो जाथोंसै नोंथां। दे औ दे दे दे नोंथां।